औ गोजोन बेलासिनि गाहाम हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासि हरनाय थाबाय।
उम दे बिदिब्ला बे समाव जोङो जों बर'फोरा मा मा जायो बा मा मा ओंख्रिफोर बा मा जायो जेखुनु जानायनि सोमोन्दै जोङो बे समाव सावरायनि। नोंथाङा बे समाव बुंनो हागोन अ नोंथाङा बुंग्रोनो हागोन। सिगांआवहाय जों बर'फोरा मा मा जानो मोजां मोनो मा बा मा जायो बेफोरखौ
बर'फोरनि जानाय लोंनाय होनना बुङोब्लाथ' ओ बर'फोरनि जानाय लोंनाय बिथिंखौ नायोब्ला गोबांखौनो मोननो हायो नङा होमबा नोंथां गोबां बुरजा जेन'बा गोबां ओ रिच कालचार होनना बुंजागोन आरो बर'फोरनिखौ बिनि बि बेनि गेजेरावबो ओ जेन'बा अनला दाउ जाबाय ट्रेडिसनेल बायदि आरो दोरोङारि बायदियै ओ अनला दाउ सबायजों साम' ओरै नारजि अमा आरो मैथा ना आरो बिदिनो नाफा फाम नङा होमबा? ओ गोबां दङ आरो बिदिनो दा
ओ गोदोनि गोदोनिफाय आबै आबौमोननिखौ संनाय स्टाइल संनाय स्टाइलखौ होना होननानै बुङोब्ला एसे आलादा नुफैनाय मोनो आरो ना आजिखालिसिम नैबे दानि बिथिङाव जेनबा जेनबा गोदोनि समावहाय आबै आबौ मोनाख होनामोन आरो जेनबा संनाय समाव जेबो थाव बायदिसिना बा संख्रि ओ हालदै बानलुफोर बांद्राय बाहायामोन ओ बिदिनो बांसिनखौनो रुनानै जायोमोन नांगौ समावल बाह बेबायदि होननानै मिथिबोयो आरो ओमथाय आथिखालाव ओ ओ आथिखालाव एसे सोलाय फैनायखौ नुनो मोनदों आरो बांसिनानो जेनबा जेनबा ओ संनाय खावनायफोराव बांसिन ओ मा होनना बुङो बेखौ थाव थावफोर बाहायनाय एबा ओ मस्ला मस्लि होनाय दा बेफोरखौ बाहायनाय नुयो आरो जेनबा जोंनि दोरोङारि जानायावबो बेबायदिनो गोदोनि संनायजों एसे आलादा आलादा रोखोमै एसे संना जानाय बायदि ओ नुफैयो आरो दा दानि जुगाव जेनबा अनला ओंख्रि संनायावनो होन नोंथां जेनबा गोदोनि समाव अनला ओंख्रि संनो थाखाय रुनानैहाय जेनबा रुबाय जेनबा नारजिखौ रुगोरना ला लााबाय नङा होमबा ओमफायो नारजिखौ साल्गिनो थाखाय दालि खाथा बाहायनाय नुयोमोन नङा होमबा नोंथां नाथाय आथिखालाव आथिखालावहाय दा मा बाहायदों ओ मिसिनारि बा बाहायदों आरोना जेनबा साग्लिग्रा मा होनना बुङो बेखौ ग्रेन्डार ना मा होनना बुङो बेफोरबायदि बाहायनायफोर नु नों मोनो आरोना बा बांसिन एसे सोलायबोनाय नुफैदों आरोना जेनबा जोंनि बर हारिनि दोरोङारि जानाय लों लोंनायाव ओ दा आरो बेनि अनगायैबो जेरै अनला देनायखौनो होन नो होनदो नोंथाङा जेनबा अनला देनाया जाहैबाय गोदो जों आबै आबौमोननिफ्राय खोनायोब्ला आरो दोरोङारि बायदि नायोमोनब्ला उवालाव देनानै जायोमोन नङा होमबा अनलाखौ जेनेबा माइरंखौ सोमगोननानै दा आथिखालाव नायोबा माखासे बेखौबो ग्रेन्डारफोराव बाहायनानै मिसिनारि मुगाजों मानि बाहायनानै संना जानायबो नुसै आरो आथिखालाव। एह खायफा खायनैखौ नुनोसै आरो दा बेबायदिनो आरो बेनि अनगायैबो अनला ओंख्रि संनायावहाय जोंहा खारै बाहायो नङा होमब्ला? दा हायैनि गेजेद ओ खारैनि अनगायैबो दा आथिखालाव बायदिसिना केमिकेलफोर सदाफोर बाहायनानै जानायफोरबो नुनो मोनबाय आरोसै दा बेबायदिनो माखासे जोंनि बर हारिनि जानाय लोंनायावबो ओ गोदोनिफ्राय एसे नायोब्ला ओ जानाय लोंनायाथ औ सोलायबोनाय नुयो जानाय लोंनायाथ जोंनि गोदोनियानो दङ दासिमबो गोदोनि दोरोङारिफोरानो दासिमबो जायो आरो जोबोद गोथावबो जोंङो आंबो जा जानानै थारैनो जोबोर मोजां मोनो आरो ओ नोंथाङा मा फोरमायनो सानो बिनि सायाव?
बरफोरनि जानाय लोंनायनि बागै नोंथाङा गोबांथार बुंबाय नंगौ नोंथाङा बुंनाय गासैबो बाथ्राया थारैनो सैथोमार जोंनि बर बर हारिनि जानाय लोंनाय फ्रा आगोलनि आरो दानि गोबांथार बेबायदि फारागथिखौ जोङो नुनो मोनो जै दिनै ओ जेनेबा जों बरफोराथ अनला ओंख्रि ख्रै जानो मोजां मोनो खारै ओंख्रि जानो मोजां मोनो दायोथ नै अनला जानो होनोब्ला जोंहा मेवानि बोथोर आरो बे आं सान्दों औवा मेवाइ आरो दाउ अनला जों साफ्रोमबो थाखै ओ साफ्रोमजोंबो अनसायजानाय मोनसे मोजां सिन थार मैगं ओ आं बे मैगंखौ मोजां मोनो आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो हाबावो जोङो जि दैसाफोराव बा दैमाफोराव बा दुब्लि फोथारफोराव जोङो थांनानै जोङो खननानै लायोब्ला मोनो जों साम' आरो बे साम'जों हा सबायफोरजों जोङो जानायखौ मोननो हायो आरो बे हा सबायाबो जोंहा। सोरनिफ्रायबा बायनांनाय बेबायदि नङा बेखौबो जोङो गाव गावनि माइ गायनाय दायो दैज्लां बोथोर जों बयबो माइ गायदों बे माइ गायनाय दुब्लि फोथारफोरावनो। नो आलिफोरावनो जोङो। फोनानै लायोब्ला जोङो हा सबायफोरखौ मोजों मोनो बे जोंनो जोङो साम'फोर सबायफोर जोङो खारै बेबायदि जोङो जानो हायो। आरो बेजों लोगोसे दायो जोङो मोननो हायो खारौ खाननाय बिबार बेखौबो जोङो खारैजोंबो एवनानै जानो हायो बा जोङो थावदोंबो एवनानै जानो हायो आरो जों अनला जानो गोसोबा जोङो अनलाबो जोङो जानो हायो। हायो आरो लोगोसे जोङो मैथ्रु बिबारफोरनि अनला। - जोङो जानो हायो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा सजना बिलाइ। जों आरो दायो खान्थालनि बोथोर खान्थाल बेगरफोरजों। जों लगायनानै खारै जों जानो हायो आरो लोगोसे बुं जोङो बुं नो हायो नाफाम बियो जों बर'फोरनि बयजोंबो अनसायजानाय आं सानदों जों बयबो मोजां मोनो नों थाङाबो मोजां मोनो आरो आंबो जोबोद मोजां मोनो बे नाफाम बाथोनखौ औ। जोङो नाफाम बाथोनखौ बेबायदि
जोङो जानो हायो सोरबाबा ओ बेबायदिनो मैगं फोरजोंबो जायो सोरबा बा बाथोनफोर सोरबा बा बिलाहिफोरजों बे बायदि एवनानै जायो आरो बे नाफाम ना फामखौ जोङो माबोरैहाय मोन नो बा माबोरैहाय बनायो होननानै बुङोब्ला जिहेथु जोङो दायो दै ज्लां बोथोर जोंहा गोबांथार नाफोर मोनो दुब्लि फोथार फोराव जों ससे ओंखारब्लानो ना मोनो बेफोरखौ जोङो हमनानै लायनानै। जोङो फोरानना लानो हायो आरो। लानानै बेखौनो जोङो दायो नोंथाङा बुंनाय बायदि जोङो सिगाङाव उवाल गाहेनाव देयोमोन नाथाय दायो ग्रेनदारफोराव जों बेफोरखौ फोरानखांनायनि उनाव गुन्दै खालामनानै। थास' गोसोमफोर
औ औ औ
ब्ला जों सोनानै गोबाव सम सोनानै दिनो जोङो बेखौनो नाफाम महरै जोङो मोननो हायो आरो जोंनि जिथु बर'नि ओंख्रिफोर बेखौ जोङो गामिफोरावल' बा जोङो न'फोरावल' जानायखौ नुनो मोना। दिनै गुबुनफोराबो जायो आरो जाय। फोरा जानो रोङा बिसोरो जानो थाखाय टाउन सहरफोराव जोंनि बर'फोरनि हटेलाव हाबनानै बि बिथांमोना जायो आरो बे टाउन सहरफोरावबो जोङो हटेलफोराव गोबांथार बेबायदि बर'नि आइटेम फोर मोननो हायो जेरैहाय नारजिजों अमा गोरानजों आरो मेवाइजों अनलाजों दाउ आरो बेबायदिनो ओ साम' आरो लाथा एम्फौ होनोना। खौ जोंनि सुबुंफोरा गोबां जानाय आरो अनसायनायखौ नु जोंनि जों बर'फोराल' बेखौ जाया नाथाय। गुबुनफोर जायफोरखौ जोङो जाया होननानै मिथियो। बिसोर खौबो जाबोनाय एबा अनसायबोनायखौ दिनै जोङो मोननो हादों। दिनै जोंनि बर'फोरनि जानाय लोंनाया बयजोंबो अनसायजाबोदों। आरो नोंथाङा बुंबाय गोदोनि समावहा बांद्राय बेबायदि थाव बाहायनाय जोङो। खोनायामोन बा मोनथियामोन होननानै नाथाय दायो गोबांथार फावफोर बाहाय दिनै जोङो नायोब्ला मोननो हायो होनांगौ गोबांथार जों जानाय लोंनायफोरा सोलियो सोलायबोबाय गोदोनि समाव जोङो मोन आबै आबौफोरनिफ्राय बिथांमोना हाग्रा बंग्रायाव जे ओंख्रिफोरखौनो जायोमोन आरो बिसोरहा एसेबां थावजों सोमोन्दो गैयामोन मोन बिसोरो खारैफोरजों जायो आरो बा रुनानै जायो आरो जोङो दायो नायोब्ला जोङो मोननो हायो जोङो फ्राययानो बेबायदि थावजोंनो ओंखाम मोनो
औ औ नों
बेफोर गासैखौ जायो दायो जोङो गाव गावनि देहाफोरखौ नस्थ' जानायखौ जोङो नुनो मोनदों नाथाय आंनि बे आंबा आरो ओ बांद्राय बेबायदि ना बेदर जानो आं मोजां मोना आरो बांद्राय थावजोंनो संनाय ओंख्रिफोर आंङो जानो मोजां मोना बांसिनै आङो गोथां मैगंफोर रुनाय बेफोरखौ जानानै मोजां मोनो आरो जिहेतु बर'नि मैगंफोरखौथ' मोजां मोनखायो आरो अमा मोजां मोनो आरो बांद्राय बेदर जायाबाबो अमाखौ जायोब्ला मोजां मोनो जुदि दाउफोर बा नाफोर जायोब्ला माबा मोनसे जानाय बेबायदि मोना नालाय गोबावजों मोनसे अमाफोर जायो आरो बेखौ नारजिफोरजों बा थालिर फस्लाफोरजों जानो गोबांथार बेखौ मोजां मोनो बुंनो थाङोब्ला आङो आगोलनि जोंनि आबै आबौ फोरा जाबोनाय बिसोरनि बायदिखौ आं मोनो आरो दानि बायदि जानायनिफ्राय जायोथ' जोङो हाग्रा बंग्रानि मैगंफोरखौबो जानायखौबो खमसो जों जोङो नुलाय लांबाय गोबाङा बेदि बायनानै बा बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगंफोर जाय खौ ओ खुगायाव गोथाव मोनो नाथाय देहाया जोंहा नस्थ' जायो बेफोरबायदि
नंगौ
नुनो मोनदों दिनै जोंनि गामिफोराव गोबां सुबुंनियाव जोङो खोनानो मोन्दों बेमार आजारफोर आरो मानसिफ्रा साननो हागौ माने एसेबां बेमार जादों मा जादों नाथाय जोङो नाय थाङोब्ला मोननो हायो जोंनि जानायफोरा माबायदि जोंनि सोलिनायफोरा माबायदि सुबुंफोरा बिदि बावगारलांदों आरो गावसोर जे माबायदि गावनि देहाखौ मेन थेन खालामनांगौ ओ बेबायदि जोङो जानाय लोंनायनि थाखायबो जोंहा गोबांथार बेदि गावनि देहाखौ खहा खालाम लानायखौ जोङो नुनो मोनदों बेनिखाय जोङो जुदि गाव ओ जोङो जोङो अनसायनांगोन आगोलाव जोंनि आबै आबौफोरा जाबोनाय बायदि ओंख्रिफोरखौ जोङो दाबो जानो नांगोन जायो दाबो गोबांङानो नाथायबा जोङो आरोबाव जोङो बेबायदि बांसिन सिनै जोङो बेबायदि जानायखौ जों खालामनांगोन थाव मैगं थानायफोरनिफ्राय जोङो थिक गोजानाव थानानै जोङो खारै मैंगं बा रुनाय बेफोरखौ जों जानो आरो जों सोलोंफिननांगोन आरो जिहेथु बेफोरसो मोजां गोथाव बा देहानि थाखायबो मोजां होननानै जोङो बुंनो हायो
अ नोंथाङा होनबाय नोंगौ थारमाने ओ जेनेबा जोंनि देहा खौबो जों नायनांगौ जायो नङा होमबा जोंनि बर' नि जानाय लोंनायाव दा नायोबा एसे दोरोङारिनि सोलायैबो एसे गोदान मुगा वेस्टार्न स्टाइल जानायखौ जोंबो नुसै नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां जाय जोंनि देहायाव गोबां इपे फिकफोर खालामो नङा होमबा जाय बेमार आजार जानाय बायदिसिना जानाय बेफोरबो मोनसे जाहोन जाबाय दा बिनिखायनो आंनि खाव लुबैनायाबो बे मोनसे आरो आंनि साननाय बायदिबाबो जों जोंनि दोरोङारि जानाय लोंनायफोरखौ जों गोदोनि बायदियैनो जाफिननो हायोबा औ गोदोनि बायदियैनो जाफिननो हायोबा मोजां आरो दा जोंनि देहा हाबो मोजां जागोन आरो जोंनि दोरोङारि जानाय लोंनायाबो जेनेबा आरो थांनानै थासि नगोन जेनबा बयबो बुहुमावनो मिथिसिनगोन जोंनि दोरोङारि जानायखौ औ औ दा दा होनबा बिदिबा बे सावरायलायनायखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां औ गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिसिम